हेलौ। हेलौ।
अ
खोनादों ना?
औ खोनादों,
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम,
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो,
ओ नोंथांजों आङो ओ उम सोलोंथायनि सायाव सावरायनो थाखाय सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां,
औ आथिखालाव सोलोंथाइखौ लानानै ओ जोंनि समाजा माबायदि सांग्रांथि दङ बेखौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन एसे ओ गोदोनि समावथ' जेनेबा जों जोंनि हारियाहाय सोलोंथाइनि सायाव एसेबां गोनांथि होनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो सांग्रांथिबो नङामोन नाथाय दानि मुगायावहाय गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो आरो ना, आरो जा जिहेतु गोदोनि समावहाय सोलोंथाइनि सायाव जोंनि हारिया एसेबां गोनांथि होआमोन बेफोरनि जाउनाव जोंनि हारिया उन्दै उन्दै बैसोफोरावनो हाबा जानाय लोगोसे गुबुननि न'आवहाय खामानि मावनानै जानायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरोबाव फिसाजोफोर थायोब्लाथाय बेफोरनिफ्राय दान बान्था लानानैहाय गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरोमोन आरोना लोगोसे। बैसो जायियावनो हाबा हरनायनि थाखाय आरो बुजिलायनाय गैयैनि जाहनाव बिसोरनि न'खरावहाय माब्लाबा समाव दावराव दावसि जानायखौबो जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर बेफोरो गोबां सोलायबोनायखौहाय जों नुनो मोनसै आरो ना।
औ औ आथिखालावहाय माने गोबां मानसियानो गोबां मानसि सियानो सोलोंथाइखौ लानानै सांग्रांथि जाबाय ओ टाउनाव सिगाङाव टाउनाव थानाय मानसिफोरासो एसे माने सोलों सांग्रांथि दंमोन आजिखालावहाय आथिखालावहाय माने गामियाव था थाग्रा सुबुंफोराबो गोबां मानसियानो माने सोलोंथाइखौ एकदम गोनांथार होननानै सानो आरो। माखासे माखासे गुबुन-गुबुन माने एसे गोथौ जायगाफोरावहाय माने दाबो सोलोंथाइखौहाय एसे माने सांग्रांथि गैयि नुनो मोनो आरोना बांसिन गामिफोरावनो बा बांसिन गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावनो माने सोलोंथाइखौहाय माने गोनांथार होननानै सानो आथिखालावहाय नोंथांनि बायदिबा नोंथांनि ओनसोलफोराव माबायदि नुनो नुनो मोनो। माने सोलोंथाइखौ लानानै माबाफोर ओ एकदम सांग्रांथि गोनां नुदों नामा।
जोंनि गामियावथ दासिमबो सोलोंथाइनि सायाव एसेबां सांग्रांथि गैयाखौनो बुंजायो माने जाय जायफोरहाहाय गामिखौ एगारनानै टाउनफोरावहाय थांदों बिसोरल माने मोजां सोलोंथाइखौ लागासिनो गामिफोराव थानायफोरा दासिमबो एसेबां मोजां सोलोंथाइ लानाय खौ नुनो मोना उन्दै उन्दैयावनो फरायनाय गारनाय बांसिनथ टुवेल्भ सिमखौल पास जानानै थायो आरोबावथ फरायनायखौ नुनो मोना
बेनिफ्राय मा होनो सोलोंथाइयावहाय मा ने जि हिन जावफोर हिनजावफोरनि बेलायावहाय नोंसोरनि ओनसोलाव माने सोलोंथाइखौहाय लानाय नुगोन ना नुवा माने गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनो ना माने सोलोंथाइखौ हिनजाव फोरखौ एसेबां माने गोनांथि होआ मानो होबा हिनजावनि फिसा माने खामानि मावनां नंगौ नआवनो खामानि मावनांगौ आरो। उम माने हाबा जानांगौ मालायनि न'आव इदि खामानि मावनानै माने जानांगौ बेबायदि सानोना माखासे सेमानसिफोरा माने आथिालाव मा नोंसिनि गामियाव माने हा नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबायदि माने हिनजावफोरनि खौ लानानै माबायदि सांग्रांथि दङ?
जोंनि ओनसोलावथ दासिमबो हिनजावफोराबो एसेबां मानि माने सोलोंथाइ लाया दासिमबो गोजौ सोलोंथाइ लाबांनो नागिरा नाथाय गामिनिबाबो माने जायफोरहा गोजान गोजानाव थाहैदोंना बिसोरहाय मोजां गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो आरोना गावसोरहाय गोजौ गोजौ मोजां सोलोंथाइ लानानै गावबाागाव राङारि उदां आरोबाव गोबां मो खौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिसोरो जायफोर मोजां जादों माने गामि एंगार थानानैसो आरो ना गुबुन ओनसोलाव थाहैनो गोनां जादों टाउन सहरफोराव थाहैनो गोनां जादों मानोना आरो गामिफोरावबो जेनेबा दासि दसिमबो मोजां फरायसालिबो गैया बेफोरबो एसे माने प्रब्लेम आरो ना।
औ आथिखालावथ माने गासिबाव माने गासैयावबो नुनो मोनसै मा माने हिनजावफोराबो गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानानै माने गोबां गोजौ गोजौ मासियावहाय ओ अफिसार जानाय नुनो मोनोसैना इउनिभार्सिटि आनो जा कलेजावनो जा माबेबा माने ओ बि एड कलेजफोरावनो जा हिनजाव माने हिनजावफोरखौहाय बांसिन जाय गावग्रनाय नुनो मोनो आरो आं नुनाय मोननाय माने हानद्रेदआव जु जु हानद्रेदआव जुदि हानद्रेद मासि थायोब बांसिन माने ओइटि ओइटिथा सिटखौहाय माने हिनजावफोखौसो हिनजावफोरखौसो लानाय बांसिन नुनो मोनो आं आथिखालावहाय आरो जि बादायारि ओ आनजाद जायो बेयावबो हिनजावफोरखौसो सिगांसिन माने सेथि मासेयाव ओ आवगिरना लानाय नुनो मोनदों आं आथिखालावथ
औ औ दानि जुग मुगायावथ बिदिनो जासै। नाथाय गोदोनि समावथ गोजौ सोलोंथायाइ गैयैखाय माने आइजोफोरखौहाय गादबनानैसो दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरोना जोङो। औ
नों नोंथांनि बायदिब्ला माने सोलोंथाइ गैयाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे मानसिया माबायदि ओ जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ जिहेथु सोलोंथाइयानो ओ गोनांथार आयदा ना स जुदि सोलोंथाइ गैया अब्लाथाय गोबां बिथिङावनो माने प्रब्लेम जागोन आरोना मानो होन्नानै बुङोब्ला ओ मानो होनब्ला सं ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइआसो जोंखौहाय गोजौ थाखोआव जौगावनायाव हेफाजाब होयोना जिहेथु मोन मोनसे समाजा जौगानो थाखायब्लाबो सोलोंथाइआसो गोनांथार
औ सोलोंथाइ नङाबा जेबो जाया माने सोलोंथाइानो जाबाय मान माने मोनसे जोंनि एकदम गोनांथार एंगार हायै माने बाहागो होन्नानै बुंजागोन। मानो होनबा जों सोलोंथाइ थाबासो। मुलुग दरबारनि गासैबो खौरां फोरखौ‌ माने गासैबो माबा बिजाबाव बा खौरां बिजाबाव ओ फरायनानै मोननो हागोन। दानि जुगावथ माने जों नायनानै नुनानै माने आजिखालिहाय माने ससेल ससेल मिडियाआवहाय नुयो आथिखालावहाय माने। सिगां समावहाय जाय लेखा गोरों फरायनाय सोलोंथाइ गोनां मानसि बेफोरथ बेफोर बे बेफोर मानसियाथ माने मा होनो निउस पेपाराव फरायनानै बा बिजाबाव फरायनानैसो माने मा मा जायगायाव मा दङ होननानै मिथियोमोन ना। आसि आथिखालाव माने ओ खुम ससेल मिडियाआव नुसै आरो ना नोंथांनि बायदिब्ला मा माबोरै माने सासे सोलोंथाइ गैयि मानसि आरो सासे सोलोंथाइ गोनां मानसिनि फारागा मा बुंनो हागोन नोंथाङा?
औ माने सासे सोलोंथाइ गैयै सुबुंङाहाय जिउआव गोबां-गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ आरोना जेनेबा गुबुन जायगायाव बा थांनो गोनां जानो हागौ बेवहाय जुदि बिथाङा सोलोंथाइ गैया अब्लाथाय मोजाङै मोगा-मोगि राय ज्लायनो आरोबाव राङारि बिथिङावबो गोबांहाय माने साननो थाखा फैसा मोजां साननो रोंनाय नङा
औ बेनोथ माने ओ ओरै जायो माने सासे मानसिया माने बबा थांनो ओं टेक्नलजि मुगायाव आथिखालावहाय माने सोब गासैबो जिनिस गासैबो माबा। माने फोरानो जाग्रा-जाग्रा मुवा अ अरदार खालामानो माथों माने आदारफोरखौहाय जिखुनु माने जों अर्डार खालामबा जोंथ माने टाइम नायनानैसो। माबा अर्डारफोरखौ नायनानै नायनासो जोङों माबा खालामो ना नायगोन माला मा समाव फैगोन सोलोंथाय‌ गोनां मानसि बेफोरखौ नायनो हागोन सोलोंथाय गैैयै मानसिया मा नायगोन माने नेबाय थागोन नेमार थानांगोन नेबाय थानांगोन मा समावहाय मा जालांगोन जेबोखौनो आनदास मोननाय नङा जिखुनु बुसथुखौनो बेंखआव थां जों बेहाय माने माबबा-माबबा समावथबोथ जों मा होनो बेंखआवहाय आथिखालाव वै एटिएम दङ फन पे दङ थेवब्लाबो जों माब्लाबा समावहाय जोङो बेंकाव थांनांगौ गोनां जायो बेयावहाय माबाफोर लिरनांगौ जायोबा जों माजों गुबुननि हेफा हेफाजाब लानांगौ जायोना जोंबो माने देहा फाहामसालियावनो थाङा थाङाथों मानो देहाफाहाम फसालियावबो डक्टरा नैबेखौ लाबो होननानै मुलिफोरखौ बेखौ लाबो बेखौ लाबो माखौबा लाबो होननानै नामफोरखौ मोजाङै बुंनो हाया माने मोजां मोनथिया ओ उम-उम खायसे-खायसे मोजां मोजां बेबायदि जायोना ओमफाय आरो खायसे-खायसे माने सोलोंथाइ गोनां बेफोराव एसेबां माने जेंना नुजाया आरोना
औ
नोंथांनि बायदिबा माने ओ सासे आइजोआ सासे आइजोआ सोलोंथाइ गैयाबा आथिखालाव माबायदि माबायदि भुगिनांगौ जायो
आंनि बायदि सासे आइजोआ जेब्ला सोलोंथाइ गैया अब्लाथाय बिहा बायनांगोन जेरैहाय ओ जुदि बिथाङा हाबानि उनावहाय गावनि फिसाजो फिसाज्लाखौहाय फरायहोनो नांगौ जागोन अब्लाथाय माने नआवबोथ गावनि फिसाफोरखौहाय फरायहोनो नांगोन अब्ला बिथाङाहाय माने जुदि सोलोंथाइ गैया अब्लाथाय बे गावनि गथफोरखौहाय मोजाङै गावनो फोरोंनो रोंनाय नङा आरो
औ आथिखालहाय आथि आथिखालावहाय माने उम फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय बिमाया ओरैबायदि माने सोलोंथाइ गोनां जानांगोन माने नोङो बिमाया माने सोलोंथाइ लानाय नङाब्ला ओरैबायदि माने जेंनायाव नुजागोन जे माने माने फिसाफोरखौहाय माबोरैहाय फोरोंगोन आरो टिउसन लाबाबो आथिखालावथ जि माने स्कुलावहाय जि फोरोंगोन बेखौनो फोरोंनानै ह उम फोरोंगोन टिउ टिउसन बेबायदि बिमाफ्रा जुदि मोजां नायनानै माने फोरोंनो रोङाबा बेखौ फरायदों बेखौ माखौ फरायदों बेफोरखौ जुदि जेबो नायनानै होनो रोङाबा जोबोद जेंनायाव गोग्लैगोन आरो होमब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदाया बेयावनो जोबनानै थांबाय आसा खालामो ओ फैबाय थानाय समफोरावहाय नोंथांनिफ्राय गोबां ब थ्रा मोनथिगोन होन्नानै आसा थाबाय।
नोंथां